खोनादों ना? खोनादों
खोनायाखै नामा?
हेल' अ खोनाबाय।
खोनायाख औ दे
ओ
खोनादो
अ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां।
अ
बुंंलाय
ए नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबायमोन नोंथांनि याव बैसागोनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना सम दङ ना नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां आं ओरैनो जिरायनानैसो दंखायो।
अह
हागोन दे।
दे होमबा सावरायलायनोसै।
औ जागोन दे सावरायनो हागोन।
बैसागु बुंब्लाथ' जोंना बर' सुबुं माहारिया बयबो फालिनायखौ नुनो मोनगासिनो न?
औ औ
बर' गामियाव बेबायदिनो बैसागो बुंब्लाथ' जोंनिया मोसौ बैसागो मानसि बैसागो बेबायदि दङ।
औ औ नोंथां
बैसागोनि बे बेसे बैसागोनि सिगां सैथो दाननि उनाव मोसौ बैसागो दं नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
बेबायदिनो मोसौ बैसागो बुंब्लाथ' मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनाय फिथाइ फिथाइ बिलाइ जेरै फानथाव हालदि दिगलिथि बिलाइ दिग्लिलिथि बिलाइ बेबायदिनो आरो फोथा हांगारनि गोसोम बेबायदि लांनानै फख्रि एबा दैमायाव थुखैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो बेबायदिनो मोसौ थुखैनो लांनाय समाव बेबायदिनो मोसौ थुखैनो लांनाय समाव बा म मोसौ थुखैनाय समाव मोनसे मेथाइबो रोजाबनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनिफ्रायनो नङा होनबा?
औ नोंथां नंगौ।
लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै एरबाय था बेबायदिनो मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बिदिनो दं आरोना बेबायदिनो बै सानखालि जोंनि ओनसोलाव जेरै मोसौ थुखैखालि मोसौखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव दोनदाल होआलाखैनो हगारना होयो बे नंगौ नङा होनबा बेबायदि
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव फैनानै बयबो गावबा गाव हाग्रायाव मैगं बुथुम मैगं खनसायनो थाङो जेरै बायदिसिना हाग्रा बंग्राानि मैगं मानि मुनि खिफि लेवा बेबायदिनो दिंखिया बायदिसिना आरो बेबायदि बुथुमनानै जोंनि ओनसोलाव बैसागोनि मोसौ थुखै खालि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बैसागो बुङोब्ला बैसागो बुं अब्लाथ' बैसागुआव जों बर' हारिखौ बयबो गा गेदेर उन्दै बयबो ज' ज' बोराय बुरै मोसालायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं बेदिनो हिनजावफोरा दख'ना गोमो बा फास्रा ब्लाउस गोजा हौवासाफोरा गामसा गस्ला गुफुर बेबायदि गाननानै गामि गामि मोसानानै खाम सिफुं जथा लानानै मोसानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो बेबायदिनो नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि ओनसोल फोलाब माबायदि बैसागु फालिनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथां नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै जाबादि फोरमायनानै होबाय नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबादि बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन बोथोरजों सोमोन खालामनानै खुंजानाय रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदायनिफ्राय लानानै बर' हारिनि सुबुंफोरा बैसागुखौ गावनि हारिनि आंगो मोनसे रंजाथाइ फोरबो महरै फालिना फालिबोदों आरो दासिमबो जोंनि ओनसोलाव फालिगासिनो दङ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलाव बो बैसागुनि गिबि सानाव स बैसागुखौनो खुंग्रोनाय जायो नोंथां। मानोना बर' हारिनि सुबुं फोरा मोसौखौ एंगारनानै रायजो जानाया जोबोद गोब्राब जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै आबाद मावनानै जायो नालाय नोंथां दा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव खौनो न'खरनि लोखि होननानै मोसौखौनो बयनिबो थांनानै थानायनि गुदि होननानै मोसौखौ सिबिग्रोनाय जायोनो नोंथां आ फोरमायनाय बादि जोंनि ओनसोलाव बैसागुनि गिबि सानाव गलियाव खानानै दोननाय मोसौखौ सान ओंखारैनि सिगांनो न'खरनि गाहाय गारजेन एबा लावखार फोरा सिखारनानै बै मोसौफोरखौ हांगारनि माखासे हल'नानै लानाय हांगारनि बै गुन्द्राफोरखौ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि मोदोमाव फाख्रा सिख्रा दा दागो होनाय जायो नोंथां बिनि अगायैबो नि बाहागोखौ समैबो दागोखौ बेजोंबो फुननाय जायो नोंथां बेबायदिनो उनाव मोसौखौ दैमा दैसायाव होलांनानै मोसौनि देहायाव थानाय मैलाफोरखौ गोद दान बोसोरजों गाहाम हामलायनाय लाबोनानै थुखैसुनानै लानाय जायो नोंथां। आरो बिनि उनाव मिथिंगानि फ्राय बुथुमनानै मोननाय लाव गोदान माखासे दुरुं लगायनाय जायो नोंथां मानोना बेनिखायनो मोसौनोबो